औ
औ खोनादों।
औ ओ जोङो दा मेइन टपिकावनो फैनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ औ औ कालसारनि सायाव एसे सावरायनोसै ना औ औ
दा कालसार बुंना बुङोबा जेनेबा जोंनि ओ बर' हारिनि गाननाय गाननाय जोमनाय नङा ओमबा नोंथां? बेजों लोगोसे जोंनि थानाय दा नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो जोंनि जि कालचार नेम निथि बेफोरखौ
कालसार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि बर'निफ्राय जों बर' हारि हिसाबै बर'नि जोंहा गाननाय जोमनाय जायोना जों दख'ना आइजोफ्रा गानो ओमफ्राय हौवाफ्रा जोंहा गामसा गानो बियो गिबियाव फैयो। बर'नि गाननाय जोमनाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा ओ मा नो जानाय थानाय बेफोर फैबाय जानाय थानाय होनोब्ला जोंहा बर'फ्रा माने आबाद गाहाइ हारि हिसाबै जों बांसिन आबादखौ मावो माने जोंना साख्रि बा फ्रि मावनायनि जौखोन्दोनिफ्राय आबादारिफ्रा बांसिन जोंहा जौ दमासि दं आरो माने ओ साख्रि बाख्रिखौ हमानै ला थार-थार्टिफाइभ पारसेन्ट मावो माने फ्राय माने सिक्सटि पारसेन्टनो ओरैजाय माने आबाद ओरै जायो आथिखालाव माने बेबायदिनो बेफार फालांगि मावनाय बेजों लोगोसे माने बेबायदिनो फर्टि पारसेन्टसोआ एसे माने जौगाबोनानै ओ साख्रि बो खायसे ओ बेफार फालांगि मावो आरो खिन्थु दाबो माने फिफ्टि सिक्सटि पारसेन्टनो आबादारि बा आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुंनो हायो। थायो आरो माने गामिफ्राव दाबो जोंनि ओ सुबुंफ्रा आबादखौनो मावनानै जायो। बेबो जोंनि मोनसे आबाद गाहाइ हिसाबै बेबो आबाद मावनायाबो जोंनि हारिमु आवनो हाबफायो। आरो थानाय होनोब्लाथ' जोंहा न'आव न हमनानै ला जोङो बांसिन गाहाय जायगायाव माने माबानो न' गोज जौ लुनानै थाया जोङो। हमनान ला बेबायदिनो गोदो फोरथ' जेनेबा आसाम टाइट बा बेफोरबायदिनो एकसालिया मोनसे न' लुना थायोमोन माने। बारान्दा गोनांल' आरो ना। मानो आसाम थटाइपफोरखौबो आगोल बारा नुआमोन। एल साइस न'फोरखौ बांसिन जोंनि माबाफ्रा लुनानै थायो माने ज' ज' थायो मोना आगोल जोंना हमना न'खरसेयावनो बुरजा बुरजा थायोमोन नालाय बेबो जोंनि मोनसे कालचारावनो गोग्लैयो मानो फ्राय जोंहा
दाउ अमा फिसिनाय बे दाउ अमा फिसिनायाथ' जोंना माने बर'फोरना थाखायो आरोखि। बेबो जोंनि मोनसे कालसारावनो गोलैबाय माने थानाय आरो जानाय लोंनाय। जानाय लोंनायाबो जोंनि बर'नि मोनसे कालसाराव गोग्लैनाय हमनान ला अनला खारै ओनिफ्राय दाउजों सबाय अमफाय नार जि अमा बेफोरो जाहैबाय बर'नि मोनसे फेभारेट ओंख्रि माने बर' फोलेराबा बर' जाथिया जाग्रा मोनसे ओंख्रि आरो बे। आरो अनला ओंख्रि एफोरखौ जों बर'फ्रा जायो। बेबो मोनसे कालसार जाहैबाय आरो जोंहा ओरै दामनाय जेनायथ' थाखाबाय मेथाइ खननाया थाखाबाय। दामनाय देनाय दामजु होनोब्ला खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि दामजु। ओइ बेफोर दामजुखौ दामनानै जोङो माखा से ओ हारिमु बादायलायनायफ्राव जों बादायो बिनिफ्राय बैसागु अ फोरबो रंजानायाव बा मागो दमासि रंजानायाव बेफोरखौनो जों दामनानै रंजानाय जाय इ बा जोङो ओ आर'ज मेथाइ खननायाव खाम ज'था सेरजा सिफुंखौनो लाना बेयाव आरज मेथाइफोरखौ जों खननायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोर जाहैबाय जोंनि ब र'नि नागारहायै आंगो मोनसे हारिमु। आरो बेबायदिनो हारिमु बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जोंहा मा होनो माखासे आरो गोबां बेफोरबादिनो थाबावो जेरै जोङो मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ'मोन। मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाया जाहैबाय हमनान ला जोङो बैसागु बोथोरफोरखौ जेब्ला बिफां लाइफांफ्रा ओ सिरिनानै गोदान बिलाइ गोरलै खिलिखाङो बिफां लाइफाङाव माने बिबारफ्रा बारहांनो हमो बैबायदि समावसो जोङो माने बैसागु बोथोरखौ जोङो फालिखायो। माने गोदान गोदान मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै जोङो बिखौ माने फालि ओरैनोथ' इंराजियाव हमनानै ला निउ इयार होनोबा जानुवारि नङा होमबा? हेथु बर'फ्रा गोदान बोसोर होननानै मा मासखौ फालियो माने बैसागु बो बोथोरखौ फालियो आरोना। बैसागु बोथोरबा जों एप्रिल मासखौसो फालियो माने। निउ इयार होननानै खिन्थु इंराजियै याव हमनानै लायोबा जोङो निउ इयारखौ जानुवारिजों फालियो खिन्थु जों बर' फरनि हारिमु हिसाबै जों बर'फ्रा माने गोदान बोसोरखौ बैसागु बोथोरखौनो हमनानै लायो आरोना। गोदान बोसोर ओमफाय बे बैसागु बोथोर बायखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गायनाय फुनाय जाबाय। हालेवनाय बायदिसिना बेफोरा जोंना बोथोरजों सोमोन्दो दङ। ओमफ्राय मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ आरो ना बेफोर बर' फोरनि फोरबोफ्रा ओमफ्राय मागो दमा सि होनना बुं मागो दमासियावबो जोंहा बिदिनो। बोथोरजों सोमोन्दो थायो जाय समाव जोङो एप्रिल मासाव। खेथि मावबाय बिदिनो दान मोननै मोनथामसो थानानै बेवहाय जा बायदि फसल। फिथाइ सामथाइ माइ माइरं मोननायफोरखौ जोङो माने मागो दमासियाव खोब माने मोजाङै जालायनाय मोनसे हाबाफारि जायो आरो माने मागो दमासि फोरबोआथ' ओरैनो माने जानाय लोंनाय ओमफ्राय मान होलायनाय बेल'खासो। बे मागो दंमासियाव इमान खिनि माने न'खर न'खरबा बेबायदि रंजालायनायबो जाया आरो ना? ओमफ्राय बे मागो दमासियाव जोंना मोनसे जानाय लोंनाय ओमफ्राय। जोङो फरायनो मोनबोदों माने बेफोरखौ फ्राय लावखार लावखार फोरनि थाखायसो माने बेबायदि बेलागुरफोरबो सावलायनाय मोनसे हाबा फारि जायोनो‌ आरोना माने लावखार लावखार फ्रा बेबायदिनो गोबां दैज्लांसे माबसे मेसेंसे मावनानै बै मागो फो दमासनि समाव बिथांमोना फ्रि जायोनो आरो बिथांमोनखौ मोनसे मान होनांगौनो आरोना माहाजोनफ्रा एबा गामिनि सुबुंफ्रा माने बिसोरो बुहुद खस्थ' खालामो नालाय बिदिनो मोसौ गुमनानै बा मोनसे खामानि मावनानै बेफोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे नेम आरोना दाबो बेखौ लावखारफोरथ' आजिखालि गैला थेवबो बे मोनसे नेमा थाबोबाय आरोखि थाबोनानै बे फोरबायदि ओमफ्राय बेबो मोनसे जोंनि बर'नि हारिमु फोरबोफ्राबो जोंनि हारिमुनो हाबजोबो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा। आमथिसुवा नै दाख्लै बावसो जाना थांबाय नङा होमबा। आमथि सुवा होननाय फोरबोखौ जोङो थाइजौ खान्थाल बायदिसिना बेयाव जायो जोङो। जानानै बेहा मोनसे नेयम खालामो आरो बेबो मोनसे मिथिंगायाजो सोमोन्दो दङ मानो। गोदो गोदाय माने मोनफ्रोमबो माने बै समावनो माने बैनि सानखांगिरिफ्रा जोंनि बर' समाजनि सानखांगिरिफ्रा सानबोनानै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय माखासे। फोरबोफोरखौ फालिनांगौ होननानै बा बिथांमोनानो बै समाव जागाय जेननाय सोर जागायदों बेखौ जों बुंनो रोंला मानो होनोबा बर' हारि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय बेसे समनिफ्राय दंमोन। बेसि जौथनिफ्राय दंमोन दा बेखौ बुं खिन्थु बर' हारिया गोदो-गोदाय रामायण महाभारत समनिफ्रायनो दं होननानै जों मानो मिथियो आरो मानो होनोब्ला जों दाबो माने जारिमिनगिरि लंथाइ गि ओ लंथाइ गिरिफ्रा माने बेफोरखौ बिथांमोना नायबिजिरनानै मोनबोदों माने बै समाव माने जोङो माने बर' हारिया गुरस्लायबोबाय थादों आरोना हमना ला। जोंनि जौसे बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि बर'नि हारिमुफ्रा एसे आलादामोन। ओमफ्राय दायो एसे आलादा आरो उनाव एसे आलादा जालांबाय थागोन माने माने गुस्लायबोगासिनो। दं माने जेरै गुस्लायबो समजों लोगोसे बेफोरो माने गुस्लायबोगासिनो दं आरोना हमनानै ला जों गोदो नि बर'फोरनि नाइनटिन सिक्सटिनि सिगांनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाया आलादामोन हमना एसे बेलेगमोन हमना ला दानाय लुनायफ्रावबो आखाइजों दाजोबनायमोन जिब राबो एसे रोजा जायोमोन ओमफ्राय गाननायफ्राबो दानि जिमान रंगिना संगना नुयोना बै। समाव इमान बिदिबो नंद्राया मा फ्राय हाजो फोरनि हाग्रा बंग्राफोरखौ बा बिबारफोरखौ लानानै बयाव एरफबनाय आगरफोरल' थायोमोन आरोना आखाइजों जानानै ओमफ्राय खुन्दुंफोरखौबो माने मोजाङै बिथांमोना बै समाव दारिमिन गैयामोन दिहुननो हायामोन आखाइजोंनो बिथांमोना ओ मा होनो थावख्रि लुनानै खुन्दुंखौ दिहुननानै बेबायदि दाबोयोमोन दाबोदोंमोन आरोना बेबायदिनो खुन्दुं बानायनानै गाव गावनो दाबोदोंमोन जायनि जाहोनाव आगोलनि ओ हारिमु गाननाय जोमनायफ्रा एसे आलादामोन दामनाय दुनाय देनायफ्राबो एसे अबावबा अबावबा म हर सोलायदों आरो दासिमहालागै माने मोनफा मोननै बुस्थुआ दा हारिमुनि बेलायाव नोंथाङाबो माबाफोर बुंगोन नामा माबाफोर मिथियो नामा?
ओ दा दा बुंनो थाङोबा ओ जोंनि हार नोंथाङा बुंजोबखाबाय जि बुंनांगौ। बिदिनो गाननाय जोमनायनि सायाव आङो फारागथिखौ नुदों नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोहाय ओ गोदोहाय जेनेबा जि जिथुनोखि मिथि मिथिंगायारि सिनारि ओ बिबार फिथाइ दाउसिन दाउला बेफोरफोरखौो नायनानै आगर एरनानै ओ जिफोरखौ दानानै गानोमोन आरो नोंगौ ओ नाथाय नै दानि जुगावहाय ओरैबायदि जाबाय गासिबो मेसिन थिननि जुग जाहैबाय ओ समनि आंखाल जाहैबाय। थाखा फैसा रां खामायनायाव गासैबो मुखुब जानायलाय बिजनेस लाइनाव हाबनायलाय
औ
सोब जियाबो गाननाय जियाबो गोबा जाबाय आरो ना नोंथां
औ
औ दा बिदिनो समायना रमायना बेलेग बेलेग गुबुन हारिफोरनिबो बा हमनानै ला ओम गोदान गोदान ओ दिजाइन दिहुननाय जाबाय गोदान गोदान मडेल मदेल दिहोनबाय दा‌बेफोर बायदि याव गोबाङानो जौगाबोबाय जेरै गुस्लाय नोंथाङा बुंदों। ओ जौसे बोसोर सिगां जेरैमोन दा बिदि नंलिया थिग बेबायदिनो दा आरो गुस्लायबावगोन जोंनि बर' समाजा गोरोंनिफ्राय गोरों जाबोबाय थादों बेखौ आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ बे आयदानि सायाव खोब रायज्लाया मोजां मोनबाय उन समाव मोनसे आयदानि सायाव जों रायलायबावनोसै ना
औ दे गोजोन्थों नोंथां